सनजना नामा नामा उम सनजना बसुमतारि
हेलौ,
अ
औ
बोरै दङ
अ मोजाङैनो दङ नोंथां
आ होनबा आंबो मोजाङैनो दङ।
अ
ओं नोंथाङा माने ओ फ्रिबा दसे एसे लायरायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
अह बिदिबा
आं नोंनावहाय अ माखासे ओ ओंख्रिफोर संनाय मानायफोरनि सोमोन्दै आं एसे सोंना नायनो नायनो नं दों आंबो माखौबा माखौबा ओंख्रिफोरखौ बारा संनो रोङाना ओंखायनो ए से सोलोंनानै लानांगौ जाहैयो माने
औ औ औ नोंगौ नोंथां
ओ आं नारजि ओंख्रिखो बारा संनो रोङा आंनो नारजि ओं बि संनाय आइटेमखो एसे अननानै खोन्थाहरलाय
थानो हागोन दे नोंथां
दे खोन्थाहरनाय
अह नारजिखौथ' जोङो अमाजों जायोबा बयबो गोथाव मोनो बयनिबो गोथावसिन आरो बे नारजिजों अमायानो बयबो संबा जानो लुगैखायो आरो बे ओंख्रिखौ
औ
गिबियावनो नारजिजों अमाखौ आं नोंथांनो खोन्थागोरसै आरो
औ
औ ओमफ्राय नार्जिजों अमाखौ अमाखौथ' जों बाजारनिफ्राय बायनानै लाबो होयो सिगांङाव फाय
ओ
ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंङो उमह लाबोनानै आराम सुनानै सारायावहाय साराय जानगोरोनानै सारायखौ गुदुं फुदुंनानै थाव होसि होयो आरो थाव होनानै बिदिनो पियास सेरो मस्ला मस्लि देना लानायखौ होयो। आरो बिनि उनावहाय बेदरखौ आराम एवथ्रमनानै लासिगोन आरो एवथ्रमना खोबहाब गोबाव एवनानै ओमफ्राय एसे गावनि एवथबनाया जाजासिम खोबहाबना दोननानै आरो बेनि उनावहाय दै होयो आरो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोनानै ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंङो
नारजिखौहाय सिगांङावनो रुनानै साग्लिनानै लानानै दोनखायो नारजिखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय दैया गोदौबाथाय नारजिखौ बेयाव होसिगोन आरो ओमफ्रायो होनानै इदिनो आराम गोदौ होसिगोन आमथा आमथा खालामसिगोन ओमफाय मस्ला मस्लिखौथ' सिगांङावनो आराम एवनायावनो होखाबाय बेदरावनो ओमफ्रायो होखांनानै आ दा गोदौहोनानै आराम खोबहाब खोबहाब संनानै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै आराम संनानै जायो आरो नार्जिखौ अमा नार्जिखौ औ
गोजोन्थों नोंथां दोनै नोंनि नारजि ओंख्रि संनाय आइटेमखौ खोनानानै आं माने बुहुद संनोनो गोसो जाखाथारबाय माने
अ नंगौ नामा नोंथां?
जोंनि बर'आथ' नारजि ओंख्रिखौ रावबो माने ओ नुबाथाय जानो लुबैया होनना बुंनो हाखायाना? एकदम नुबाथाय माने खदैयानो गखायो आरो
औ औ
ओंखायनो आर आंङो एकदम नारजि ओंख्रिखौबो मोजां संनो रोंजोबा नालाय ओंखायनो आं नोंनावहाय बे आइटेमखौहाय आं सों-सोंहरनाय जाबाय आरो उम नोंनिफ्राय मोनथिना मोनबाय आरो आंङो दा लोगो लोगो आं बे खामानिखौहाय आं संनानै एकदम जानो गोसो जाखाथारबाय
औ औ आरो नारजिखौ नारजि खौ आरो अनेक रोखोम जों जानो हाबावो
औ
औ औ
दे अनना खोन्थाबावलाय
औ ओमफाय नारजिखौथ' ओ अनलायावबो ओरैनो सिफ्लेनानै होनो हायो
उम
गोथाव जायो नारजि अ-अनला ओंख्रि संनायावबो नोङो ओरैनो यो ओ गोदौबाय थानायावहाय नारजिखौ आराम फोराननानै गेसेम जा-जा-जाबाथाय ओरैनो सिफ्लेनानै होसननो हायो गोथाव जायो आरो बेयावबो।
अ
ओमफाय आरो अनेक रोखोमनि जानो हायो नालाय ओमफाय माबा नाजोंबो बिदै फुदुंनानै जानो हायो नाखौ गिबियावनो एवथुमग्रोदो ओमफाय आरो बिनि उनावहाय दै होनानै आराम गोदौहोग्रोदो ओमफाय नारजिखौ सिफ्लेनानै होदो आरो मा।
अ जागोन जागोन जागोन जागोन आं नारजिनि ओं ख्रिखोनो बारा माने संनो रोंबांथारामोन ओंखायनो आं बिन थाहैनो नोंनाव सोंहरनाय जाबाय आरो
औ औ गोथावथ' जोबोद गोथाव जाखायो नोंथां।
ओ आरो आं ओ नोंनाव सोंबावनोसै नोङो मा ओंख्रिखो मा बेदरखौ जानानै नोङो मोजां मोनो?
आंथ' दा नोंथाङा सोंनाया बेखौनो जबोर गोथाव मोनो नोंथां।
अ
औ नारजि अमा होनबाथाय आंनि बिराद बेस्ट ओंख्रि आरो माने मोजां मोननाय ओंख्रि
अ ओंखायनोथ' नोङो आरामसे बेखौ नोङो रोंदों आरोना नोङो?
औ औ नारजिखौ आं गासिबजोंबो जानो मोजां मोनो। ना गोरानजोंबो बिदै फुदुंनानै जाजायो आरो।
अ बिदिबा बहुत म माबायाव बाहाय जायो माने बियो
औ औ आंथ' जोबोद गोथाव मोनो ना गोथांजोंबो जाजाखायो ओरैनो आरो ना गोरानजोंबो जाजायो नोंथां।
औ जागोन जागोन।
औ औ औ नोंथाङाबो मालाबा नों संनो दिनै हास्लाबाबा मालाबा लेंहरगोन आं नोंथांखौबो जानो औ औ गोथाव जायो। नोंथाङा दिनै स संनो हास्लाबाबा आङो मालाबा नोंथांखौ लेंंहरगोन आरो जानो।
औ
औ जोबोद गोथाव संनानै जाहोगोन आं नोंथां। नोंथाङालाय दा मा खालामनानै दङ? हेलौ हेलौ नोंथां? नोंथांनिखौथ' खोनाफैनाय जायासै नै दा एसेबो। नेटआ प्रब्लेम जाबाय नामा नोंथांना एसे? हेलौ
हेलौ
दोंथांनिखौ इसेबो हेलौ
हेलौ
औ औ खोनानाय जायासै नोंथांनिखौ एसेबो
अ एसे माने ओ नेटनि प्रब्लेम जाना होदोंमोन।
अ नंगौनामा नोंथां?
औ औ इदिनो माबा बोथोराबो थिग नङा नालाय।
औ औ
बे माब्लाबा माब्लाबा बोथोर गाज्रिबा जोंनावहाय नेटनि प्रब्लेम जायो माने।
औ नंगौ नामा नोंथां?
ओ
नोंथाङा नार्जि ओंख्रिखौ जानो लुगैथारदोंबा जोंनाव लांफैनो हागोन नारजियाबो गोबां दङ जोंनाव।
औ जागोन जागोन दे।
ओमफ्रायो आंनिआव आरो सोंहरबाव सै नों ना गुरनो रोंगोन ना रोङा?
अ नाखौथ' आङो जोबोद मोजां गुरनो रोङो बिराद मोजां मोनो आङो।
ओ आं नोंसिनिथिं ना गुरनो जायगा गैयाबा आं माब्लाबा नोंखौ ना गुरनो लिंहरगोन दे?
जोंथिंथ' बांद्राय गैया गोजानावसो थांनांगौ गोनां जायो।
ओ
औ
आं नोंखौ बिदिबा माब्लाबा ना गुरनो लोगो लाहरगोन।
औ औ नोंथाङा? खबर लाहरनांगोन आरो बावनो मोननाय नङा।
जागोन दे आं बावा।
औ औ नाखौथ' नोंसिनिथिं गोबां मोनो खोमा नोंथां?
औ जोंनियाव ओ बिराद मोनो माने नाखो।
औ औ
ओंखारलांबाथाय मोनबोयैनि खोथायानो गैखाया माने
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ
अ
जों माबा बर'नि फिसा जाबाय नालाय। एकदम माने नाखो गुराबानो थानो हाखाया माने।
अ नंगौ नङा नोंथां?
गोसोआनो माने बेयावनो थांखायो माने।
औ औ औ
नोंबो रोङोबा ना गुरनो बिदिबा आं नोंखौ सानसे लें
औ औ आंनावथ' ना गुरग्रा आइजेंआला जेरै जेखाइ खबाइ होनोना? बे अरलि जि दंखाथारो आरो।
थाखानांगौ थाखानांगौ।
औ औ ओमफाय जोंहा बिदिबा नाजों नारजिजों संना जागोन नङा होमबा? थां।औ जोबोद मोजां आय दिया नोंथां आंखौ लेंहरनाया ।
ओं। एकदम माने जोंबो लो गो मोनबासो हामगौ नङोमोन।
अह गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम लेंंहरगोन थाखाय। औ बिदिबा मालाबा लेंहददो नोंथाङा दोन्थ'लायनोसै नामा? औ औ औ दे । गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नों थांनिसिम। औ औ ।